आं खोना
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां दङ
अह बिदिब्ला नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथांजों एसे मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों दोंमोन
औ नोंथां हागोन
अह बिदिब्ला नोंथां एबा नोंथांनि गामियाव बैसागु बोथोरखौ माबायदियै खुंनाय जायो गाजा गोमजायै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां आं जा मोन मिथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै
औ बिदिलायदों
औ बैसागु बैसागु बोथोराथ' जों बर'फोरनि मोनसे फोरबो बेफोरबायदिनो बैसागु जेब लाखियो बैसागु सफैयो अब्लानखि सैथो दान नि जोबथा जोबथा खालार खालि जों बेखौ मोसौनि बैसागु बुङो बै सानखालि जों सैथो दाननि जोबथा खालि जोबथा खालार खालि मोसौ थुखैनाय जायो बे मोसौ थुखैनायाव औ नोंथां बे मोसौ थुखैनायाव जा नांगौ मुवा बेसादफोर जेरै लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय गाजलि बेफोर गासै मुवाफोरखौ जों सानसे सिगां आगोलावनो बुथुमनानै लानाय जायो
औ नंगौ
बिदिनो जों सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौखौ दैसा एबा फुख्रिफोराव लांनानै थुखैनाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो औ नोंथां बेफोरबायदिनो मोसौखौ थुखैनाय समाव औ जों बेनि मोनसे मेथाइबो दङ बे मेथाइखौ आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै मोसौ थुखैनायाव जों जा मेथाइखौ खनो बे मेथाइआ जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर बारिबाय था बिमा गेदेर बिफा गेदेर नोंसोर जा हालुवा गेदेर बेफोरबायदि मेथाइ खननानै जों
औ नंगौ
औ बेफोरबाय बेफोरबायदिनो जेब्लानोखि मोसौ थुखैयो अब्लानोखि जों बेवहाय दो दोनि हांगारखौ लानानै मोसौनि मोदोमाव जायो बेफोरबायदिनो औ नोंथां बेफोरबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जों दुब्लियाव हगार हगारनाय जायो बेफोरबायदिनो जेब्लानि खि मोनायो अब्ला जों गलिखौ साखोन सिखोन सिबस्रां लिरस्रां खालामनानै आलारि बाथि सावनानै मोसौखौ गोदान फागाजों खानाय जायो नोंथां औ बेफोरबायदिनो जों बेनि उनाव बैसाग दाननि से खालार खालि बेखौ जों मानसिनि बैसागु बुं ङो बै सानखालि जों न'खर न'खर फुजा होनानै उन्दैया गेदेरखौ मान खालामनाय बेफोरबायदि फालियो बेनि बेनि उनाव जों नै खालारनिफ्राय रंजा बाजायै गामिनि गथ' गथायाइ बोराइ बेन्थ' गासिबो बैसागु मोसानो बा मागिनो ओंखारलाङो बेफोरबायदिनो खाथि खालानि गामिफोराव मोसानाय जायो बेफोरबायदि दिनो बिनि सायाव नोंथाङा बैसागुनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसै
औ नंगौ नोंथां आङो नोंथांनि सेराव जोंनि गामियाव एबा जोंनि ओनसोलाव आव बैसागु बोथोरखौ माबायदियै गाजा गोमजायै खुङो बेखौसै फोरमायनोसै
औ औ
बैसागो बोथोर बुङोब्ला जोंनिया बैसागोखौ जोङो गुबैयै स्नि सान फालियो नङा हो बा बेनिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ गिबियैनो जोङो सैथो दाननि लास्ट खालाराव जेरै जोङो दमासि बुङो बै सान खालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो जोङो गिबियावनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो हालदै फानिलाव फान्थाव जोङो बेफोरथ आरो काजलगुरि थारस्रि जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जोङो माला सुना लानाय जायो बैफोरनिफ्राय माला संना लानाय जायो जोङो जेसेबां जोंनि न'खराव मोसौ दोङो बेनि हिसाबै बिनि उनाव जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै जोङो मोसौखौ गावनि गामि खाथिनि ओनसोलाव थानाय दैमा दैसा आरो गावनि नङाबा जों गावनि न'खरनिनो जोङो फुख्रियाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो बिदिनो जोङो गथ' ग थाय न'खरनि बिदा फंबाय लोगो नांनानै जों जयैनो मोसौखौ थुखैहोयो। जोङो बिबदिनो नोंथाङा गोलाव बुंलांनाय बायदि जोङो मोसौ थुखैनाय समाव दसे सल' खनो जेरै आब बै आबौआ गोदोनिफ्रायनो जोंनो होलांनाय लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था बिदिनो जोङो मोसौनि मोजांनि थाखाय जों बिदि सल' खनानै मोसौखौ औ हालदै पानिलाव जोङो जा फान्थाव हानानै लाय बेफोरखौ जोङो सास्रो सासस्रो थुखैनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बै सानखालि जोङो मोसौखौ उदाङै दुब्लि फोथाराव जोङो दसे सम मोनासिम जोङो हेंगारना हरनाय। जायो बेनो जेब्ला मोनायो मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो फोथारनिफ्राय जोङो मोसौखौ लाबोफिननानै जोङो बै सानखालि जोङो गोजाम फागाफोरखौ गारनानै जोङो मोसौनो थाखाय गोदान फागा जोङो न'आवनो बानायोबब्ला जोङो गलाफोरनिफ्रायबो बायना लाबोनो। नाय जायो बेनाउ जों आलारि बाथि थि लगायनानै मोसौ गुलियाव जोङो मोसौखौ गोदान फागाजों खायो खानानै जोङो जा मोसौ थुखैनाय देगिलिटि बिलाइ बिदिनो जों मोसौ गान होनो जाथ बयबो फान्थाव हालदै बे पानि लावनि माला खौबो जोङो न'आवनि दरजा मोखाङाव आलायना दोनो आरो आलायनायखौ नु नुनो मोनो बिदिनो जोंनि गुबै सानखालि मुखौ थुखैनाया बिदिनो रंजा बाजायै थाङो बेनि उनाव जोङो से खालारखौ जोङो सुबुंनि सान महरै फालियो बै सानखालि जोङो फावनो बयबो सिखारनानै दुगैनोबो गावनि न'खरनि बाथौ सेराव जों बयबो जयै न'खरनि लोगो नांनानै आर'ज गाबो आरो बोसोर गोदाना जाहाथे जोंनि मोजां मोजाङै थाङो बिब्दिनो जों गासैबो बाथौनि जेराव जोङो खुलुमो नङा हबा लोगोसे जोङो बाथौनि सेर जेराव आारि बाथि सावखांनायनि उनाव जोङो गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमो आरो‌ गेदेरफोरा उन्दैफोरनो मान होयो बोर साबस्रियो जाहाथे जोंनि द मोजाङै थायो गासैनाबो
औ नोंथां
गामिनि थानसालियाव गासैबो गामिनि रायजो राजा ज' लोगो नांनानै नानै गासैबो जोङो आर'ज गाबहैयो जाहाथे जोंनि गाब गासै गामिनि सुबुंफोरा मोजाङै न'खर दानो हायो संसार जालांनो हायो आरो जोंनि गामिनि सुबुंफोरनि देहाया अराय समनि थाखाय मोजाङै थायो। लोगोसे बिदिनो जोङो बेनि उनाव जोङो नै खालारफोरनिफ्राय जोङो गामि खाथि खालानि गामि गलायाव जोङो बैसागु बोथोरनि महरै जोङो एसे रंजानो थाङो। जोङो गासैबो ज' लोगो नांनानै गथ' गाथाय बोराइ बेन्थ' गासैबो जोङो लोगो नांनानै खाम ज' था सेरजा सिफुं बिदि गंगोना लानानै जोङो आ बै आबौमोन गोदो सोलोंनाय जोङो जा सल' बेफोरखौ जोङो खननानै मोसानो थाङो बेयाव जोङो नुनो मोनो। बैसागो बोथोराव जेब्ला मोजां थाङो बेयाव जोंङो गासैबो गोदान गोदान सि जोम गानो नङा होमबा जोङो आइजो माहारिफोरखौ सिख्ला गथ'फोरखौ जोङो ओ गोमो दख'ना गोदजा फास्रा गो गोथां आर'नाइ बिदि जोङो लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो बिब्दिनो जोङो हौवा मानसिफोरनि बुङोब्ला जोङो बिदि बिदिनो आर'नाइनि गस्ला आर'नाइ लानानै जों ङो मोसानायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो गामि खाथि खालायाव थानाय जों गामियाव रंजाहैयो आरो बै रंजानायाव जोङो जा माइरं एबा जोङो थाखा फैसा मोनबोयो बेखौ जोङो लानानै गामि खङैनो लोगो नां नानै जोङो स्नि सान मोसाखांनायनि उनाव जेब्ला स्नि साननि ला साव जोङो गासैबो ज' लोगो नांनानै जों बे फैसा मोननायखौ जोङो माइरं मोननायखौ लाउ खार ओंखाम जानाय बुङो गासैबो लोगो नांनानै जों जयै रंजायो बाजायो मोसायो बै सानखालि जोङो जाहायो खाना जायो। बेदरै फिसायै नायै बिदिनो जौयै लोङै आरो लोगोसे जोङो बिदिनो बैसागो मोसाखांनानै बैसागोनि लास्त आव जोंनि गामियाव जोंनि ओनसोलाव बैसागोखौ गासैबो गामिनि राय जो राजा लोगो नांनानै बैसागु बिदाय फालिनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोङो बैसागु बिदाय फालिनायाव जोङो न' गामि गामि जा एसे हायो जोङो माइरं फैसा बुथुमनानै बिदि बैसागो बिदाय होनायखौ नुनो मोनो आरो बैसागो बिदाय होनायाव जोङो ओ थानसालियाव गासैबो जोङो आरज गाबो। गाहामनि थाखाय बैसागुनि लास बिदाय होनायाव आरो लोगोसे जोङो बै लास बैसागो बिदाय होनायाव जोङो बायदि गथ'फोरनि थाखाय जोङो रंजानाय बाजानाय मोसानाय बादायलायनाय बायदि खेला होनायखौ जों नुनो मोनो। खारनाय बादायलायनाय काबादि गेलेनाय दिरुं बोनाय बिदिखौ गथ'फोराबो बेफोरखौ गेलेनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो फोदोरफोराबो जोंनिया आर'ज बादायलायनाय ओ मेथाइ खननाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय जों बेफोर खौ‌ खुंबोयो आरो जोङो नुनो मोनबोदों लोगोसे बिब्दिनो जों गासै सैबो जयैनो बैसागो बिदायखौ जोंनि ओनसोलाव बिदि होनायखौ आङो नुनो मोन बोदों नोंथांनि ओनसोनाव बैसागो बिदायखौ माबायदि होयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बैसागु बिदायखौ नोंथाङा एसे आगोलाव जेरैबायदि बुंलांबाय बे फोरबायदिनो ओ गामि खाथि खालानि रायजो राजा ज' जानानै बेफोर बे बिदाय बिदाय फानसनखौ खुंनाय जायो बेफोरबायदिनो रंजानाय बाजानाय मोसानाय खेला गेलेनाय। बेफोर गासैखौबो ला‌‌ लानाय जायो बे बेफोरबायदिनो गथ'फोरनि बेलायाव सावगारि आखिनाय बादायलायनाय काबादि गेलेनाय खारनाय बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन माबाफोरबो लानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय दिनै नोंथांजों बैसागु गुनि बागै रायलायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां।
बिदिब्ला होनबा नोंथां
औ औ नोंथां।